हेलौ
ओ हेलौ नोङो खोनादोंना
औ खोनादों
दायो जोङो मा आयदानि सायाव सावरायनो
अ जोंथ' दिनैहाय मा होनो बै जे औवानि बाहायनायनि सा यावहाय सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
जागोन दे सावरायजागोन जेबो उसुबिदा गैया
औ दा औवानि बाहायनाय होनबाथ' नोंथाङा एसेबाबो मोनथियो जानांगौ ना औ जोंनि सानफ्रो मबोनि जिउ खुंनायावनो माने औवाजों जोंजों माने एंगारहानो हायै सोमोन्दोफोर होननानैहाय जोङो बुंबाबो ओ ओ जेन'बा गोरोन्थि जानाय नङा आरोना दाबा औवानि बाहायनाया माने जोंनो सानफ्रोमबोनि जिउआवनो माने नांगौ जानानै फैयो आरो ना जोंङो औवाखौहाय गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि माने खामानिफोरावहाय जोंङो बाहायो आरोना जेरैहाय नायोबा जे जोंनिनो जे दोरोङारि जे ना गुरग्रा बै जेखायफोर बे बेयावहाय जोंङो बेखौ औवाखौ बाहायनानैहाय नाफोरखौ हमनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो गोदोनि समावहाय जे औवाखौहाय न' लुयोमोन जेरैहाय गोजौआव मुदा होयोमोन आरो बाथा होनानै जों बेनि सहाय जिगाबखौहाय लाबनाय खौ नुयोमोन आर ना माने जिगाब फानै जोंङो न' बानायनायखौ नुयोमोन आरो दंफांखौहाय जे खुन्थिया गायनायनि गेजेर गेजेराव बा दंफांजों बिसेसनो औवा बुरखाफोरखौहाय माने दंफां खुन्थिया हिसाबैबो बानायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोोना जेरै जोंङो बिनि सिङावहाय जोंङो आस्रय लानो हायोमोन आरोना थानो हायोमोन आरो न' बानायनानै बा बेनि अनगायैबो जोंङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माने बिदि खामानियाव बाहायनो हायो दानि खामानिखौ नायोबाथ' दायो जोंङो औवाजों लेखा बिलाइ बानायनो हायो आरो बिनि अनगायैबो दायो जोङो औवाखौहाय बिदिनो गस्लाफोर बानायनायखौबो नुबावसै औवाजोंहाय थ' बेनि अनगायै जोङो औवाखौहाय जायोबो आर ना औवाया जेब्ला ओंखारो जोंङो औवा मेवाइ जे बेखौबो जानायखौ जोंङो नुयो औवाखौ
उम
बेनि अनगायैहाय जोंङो ओ दायोथ' बिदि न' बां लुनायखौ नुला माने बिदिनो बि गोनोखोआरि ओ मुगाबाय ओ आदबफोरा जे बिगियानारि ओ आदब जौगानायनि गेजेरजों ओ दाफोरथ' दाथ' सिमिटजों लुनाय न'फोरखौ नुनो मोनसै नाथाय होनबाबो माने बेफोरनि गेजेराव जे सिमिटफोरखौहाय जे गोरा खालामनो थाखाय थुखांनानैहायो दोननाय ए बिदि औवाफोरखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां थ' बिनि अनगायैबो ओ अबावबा लामाफोर बानायदोंबा बा दलांफोर बानायदोंबा बेयाव जोङो औवाखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना। आरो बेनि अनगायैबो जोङो बिदिनो औवानि गेजेरजोंहाय गोबां रोखोमनि ओ गोबां रोखोमनि बिदिनो ओ ना हमग्राफोर जेरै जेखाय खबाइ ओ आरो खखा आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रो खोमनि माने बिदि ओ दिहुननायखौ माने औवानिफ्रायनो दिहुननायखौ नुनो मोनो आरो ना। जेरै ओरै नायोबाबो जेरै जोंनिनो बर'फोरनिनो ओब गुदि दामग्रा देग्रा जेरै सिफुं बेखौ औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि दा नोंथाङा आ बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना जेन'बा आव बे औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै?
औ
औ
आ जोंथ' जोंथ' माने थांना थानायावथ' ओ जोनोनिफ्राय थैजासिम माने औवाखौनो नांगौ होननानै बुंजायो। मानो होमबा जों जोनोम जायोब्ला मानो होमबा उथुमा हास'नाय होनोना बैखौ जों गिबियावनो जोनोम जानाय लोगो लोगोनो ओमफाय उथुमायजों जे हास'नो औ औवानि निलिजोंसो हास'नाय जायो आरो बे हास'खांनाय लोगो लोगो जोंहा थांना थानायाव गोनांथि जानाय बा थांना थानायाव माखासे जेंना जेंसि जानाय बा बेफोरखौ जों माखासे ओ आबाद मावनायावनो जा न' लुनायावनो जा बिदिनो ना हमनाय जेखाइ खबाय बानायनाय आ न' बानायनाय बायदि बायदिफ्राव जों औवाखौ अ बाहायनो हायो। मानो होमबा न' लुनायावथ' औवाया गोनांथार औवा नंङाबानो न' लुनाया जाया। न' गंसे लुनो थाखाय औवाखौ ओ मान्दालिनिफ्राय खुन्थनिफ्राय तेमुलनिफ्राय जोङो औवाखौ औ गोनांथि जायो मानो होनबा ओ औवाखौ
औ
जोङो ओ बेलेग बेलेग माबायाव बाहायनो हायो। जेरै तेमल
तेमल गिदिर तेमल फिसा बिदिनो आरो बैफोरखौ जोङो ओ औवानि अनगायै गुबुन बेलेग बेलेग मा होनो दिरुंफोरखौ बाहायजाया मानो होनबा जेरैबायदि थेमुला गोरा माने गुबुन ओ औवा गुबुन दिरुंङा बेबायदि गोरा नङा। आरो थाब बुरैयो बेलेग दिरुंफ्रा बेखायनो जों औवाखौ नांथारगौ। आरो बेनि अनगायैबो आबाद मावनायाव जेरै हांग्रा होथेनाय बा हाग्राखौ ओ दुमथिना लाखिनो माबा आबाद खौ दुमथिना लाखिनो थाखाय सोरगिदिं ओ आबाद मावनायाव होथेनो थाखाय औवाखौ बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे ओ मोसौ खुन्थियाफोर दाननाय ओ ओम खुथियाफोर बाहायनायाव औवाखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि ओ दामनाय देनायाव बाहायनाय जायो जेरै सिफुं आरो बिदिनो ओ थरखा बायदि बायदिफोरखौ जों बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बाहायनो हाबावो जेरै ना हमनायाव जेखाइ खबाइ आरो बिदिनो सेन आरो फल' बेफोराव जोङो बा बयहायनो हायो आरो आरो बैखौ बेल' नङा मानो होनबा जों जोनोमनिफ्राय थैनायसिम होनदोंना मानो होनबा जों जुदि ओ मानसि गोथै गारनो थाखायबो औवाया गोनांथार मानो होनबा जों ओ औवानि अनगायै बेलेगखौ बेलेग दंफां बा बेलेग माबाखौ जों मानसि गोथै गारनायाव बाहाय ग्रा नङा होनबा बयबो मिथिखागौ बेनिखायनो जों औवाखौ माने जों साफ्रोमबो मानसिनि बा न'खराव औवाखौ जों नुखाथारो अ औवा सुबासेबा सुबानैया थाखाथारो मानसिनि न'खराव बेखायनो माने औवाया जोंनि गोनांथार मानसिआ जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम आरो जोंनि गेजेराव बेफोर माने ओ खौ नांखाबो जायो हौवाखौ मानो होन बा औवायानो जोंनि गुबै दा बेखिनियानो आंनि माने मोनदांनाय हिसाबै
दा नोंथां नोंथांनि एरिया बा जायगाफ्राव औवानि बाहायनाया माबायदि दा बेखौ एसे फोरमायदो
अ जोंना खिन्थु औवानि बाहायनाया दायो माने बिदिनो ओ जों मैगं थाइगं ओ बै जे मैगं थाइगंखौ गायोबा बे मानलानाय मैगं थाइगं थायोना बेफोरावहाय जोङो जेंसि होनायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय जेंसिनि अनगायैबो माने बे औ औवाफोरजोंहाय माने सालाम बानायना होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांमोननिजों माबायदि बानायो बै जे औ औवानि जे मैगं थाइगङाव होयो जे
अ औवानि औवानि औव दानि दानि नै दानि थासारियाव जोंनि जोंनि जायगा बा ओनसोलाव औवाफोरनि बाहायनाया गोबां दङ मानो होनबा ओ खेथि बा आबाद मावग्राफ्रा औवाखौ गोबां बाहायो आरो जायफोर खेथि मावग्रा बिथांमोना औवा औवा नङाब्लानो बिथांमोना खेथिखौ मावनाय मावनांगौ जायो मानो होनबा औवायासो माखासे ओ खेथि मावनायाव बिराद हेफाजाब होयो बेजों लोगोसे आरो ओ बाथौ दुमनाय जोंनि ओ बाथौ दुमनायाव गोनांथार बे औवाया आरो औ बाथौ दुमनाया नो बाथौ दुमनायाव औवा नङाब्लानो जाया मानो होनबा आ औवाखौसो बाहायनाय जायो बाथौ दुमनायाव बे जोंनि सिनायथि आरो बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे ओ माबा देरसिन हिसाबै जोंनि बाथौ दुमनाया मानो होनबा बैफोराव बाहायो आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि जायगाया सिफुं दानो जे बे सिफुुंङाव बाहायनाय जायो आरो बिदिनो साखाथि फाखाथि न'फोराव बेरा होनाय बा सोर गिदिं माने गावनि न'खौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय माखासे साजायनाय आरो बैफोरखौ बानायनाय जायो आरो बिदिनो गाव गावनो माने रोंनाय मानसिफोरा बिदिनो माखासे आखाइनि ओ सियार बेरे सियार ओरै समायना रमायना मोनसे
औ
सावगारि बा मुसुखा दानो आरोना माने बिदि बेखौबो नोंथाङा नुबाय जानो हागौ माने अ मुरानिलाय ओमफ्राय बिदिनो औवानि ओरै मडेलिं बानायलानानै गावनि न'फोराव बा गावनि गेटफोराव बानायनाय जायो जोंनि एरियायावहाय दा नोंथांनि गेजेराव आंनो फोरमायथिया बेनो
औ आरो बै हाबानि गेटफोरावबो दा औवाखौ
अ हाबानि गेटाव बाहायनाय जायो मानो होनबा दानि दिनाव हाबाया हाबा गिदिर खुंनो थाङोब्ला ब औवायानो गोनांथार मानो होनब्ला गेट गेट बा मोनसे डेक'रेसन बानायनो थाखाय औवा नङाबा जाया जोंथ' जानला मोनला दंफांखौ बाहायनो हायाना आरो जानला मोनला दंफांआ जोंनि गेजेराव बिदि गोलाव आरो मोजां सिदाबो जा गैया बेखायनो जों औवाखौ बाहायनाय जायो आरो ना मानसिफोरा बे गेट डेक'रेसन बानायनायावबो आरो औवाजोंनो गोबां दे बुंदों औवाजोंनो गोबां मोजां मोजां बुस्थु बानायनो हायो जुदि गाव रोङोब्ला आरो गोबां आरो बेबायनो औवाजोंनो बेफार फालांगिबो खालामनो हायो मानो होनबा खायफाया औवा बागान बानायनानै औवाजोंनो जिउ खुंनानै दङ आरो खायफाया औवाखौ बायनानैनो औवाजों बेफार फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै गुबुनाव हरनानै बिदिनो बेफार फालांगि खालामनायाबो जोंनि गेजेराव दङ माने औवाया मोजांसिन औवाया फारसेथिंबो मोजां फारसेथिंबो मोजां जानानै दङ जिउ खोंनायाबो मोजां आरो बेफार फालांगियाबो मोजां जानानै दङ
नंगौ जोंनाथिंबो बिदिनो माने जोंनाथिंया मा होनो बै खौबो नुयो माने न'नि सकावहाय जेन'बा न'आवहाय जेन बोरमाफोर बा मोसौआ हाबनो हाया बिनि थाखाय आरो बिनि अनगायैबो बिदिनो बारि बागान दुमथेनायाव बा मैगं थाइगंहाय दुमनायावहाय बाहायो आरो ना माने बेरा होथेयो जोंनाव अमाफोर बा बैसोरो माबा मोसौ बा बोरमाफोरा हाबफैया आरो बै जे बिफांफोर गायोना बेफोरावबो माने बेरा होनानै दोनो आरोना बे औवाजोंनो ओमफ्राय बेनि अनगायै गुबुन गुबुन रोखोमाव बाहायो आरो जेन' औवाफोरखौहाय सिगांहायथ' बांसिन नांगौ जायोमोन माने बेफोर न' लुनाय मानायाव बेहाय नांगौमोनलाय दाथ' न' लुनायफ्राव नांला नाथाय दाथ' बिदिनो गुबुन गुबुन खामानियाव माने जोबनानै थाङाखै आरोना औवानि बाहायनाया माने औवाखौ जोङो माने गोबां रोखोमावहाय बाहायनो हायो आरोना थ' जेरैहाय जोंनिनो मा होनो सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय जि नांगौ जिबिनि गेजेरजों नांगौ बायदि जों बाहायो आरो ना औवाखौ आरो औवाखौबो मा होनो जोङो जेन'बा जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जे जोंनि थांनानै थासान्दियाव बाहायनायफोर बा ओ जेन'बा मैगं थाइगं गायनाय बेफोरखौथ' जोङो मैगं थाइगंखौ गोनां जायो माने बेयाव बांसिन नुनो मोनो आरो ना बाहायनाय बेखौहाय ओरैहाय ओ बेरा होनायावहाय बाहायो आरो बिदिनो ओ बिदिनो न'फोरावहाय ओ बेरा होनायाव बा मैगं थाइगङाव आरो दाथ' बेखौबो नुयो अमाफोर दाउफोर लायोबा बेरा होनानै माने दुमखननानै औवानि बेराजोंहाय ओ बे दैसेङावहाय माने दोननायखौ नुनो मोनो आरो ना दाउ अमाफोरखौ